हेलौ। औ खोनादों दा जोङो होमबा सावरायनो आबादनि सायाव।
औ जागोन दे नोंथां।
औ। ओमफ्राय दा नोंजोंमोननिजा दा मा मा आबाद मावगासिनो जेनेबा दैज्लां बोथोरनि खोन्थानोहागोन नामा?
अ जोंनिजोंथ' बिदि दा माइ आबाद। माइ आबाद मावनो थाखाय दा मा सिफोरा खोथिया फोदो आरो ना।
अ अ
बिदिनो खोथिया फोदो
गायनो जासिगोनदां दा माइ
दाथ' जोंनि जाय बि दि खोथियाबो एसे इमान रज'बाखै मानो होनोमबा बिदि दैनिबो एसे आंखाल जादोंमोन नालाय। अखायाबो जेरै नांगौ स समाव बिदि हायाखैमोन बिनिखाय एसे लेट जागोन बायदि मोनदों आङो।
अ माने खथिया फुथनाय जायाखै आरो ना? ओ दा नोंथांमोनथिं माने माइ गायनो थाखाय हालखौ माने ट्रेक्टरजों एवनाय जायो ना ना दासिमबो मोसौ दोनो एवो माने।
अ जोंनि जा थ' बिदि आगोलहाय माने बिदि जेब्ला मोसौ औ औ मोसौ औ नांगोल बिदि माबानानै एवनाय जायोमोन आरो मैजों फोमोननाय जायोमोन ओमफ्रायहाय दा आथिखालाव बिदि ट्रेक्टरजोंनो बांसिन एवो आरो। मानसिफोरा। एवो बिदि ट्रेक्टर गेदेरजों बांसिन एवो ट्रेक्टर फिसादो एमान बिदि एवा। ओमफ्राय बे ट्रेक्टर गेदेर जोंनो बांसि आरो
माने माइ गायनो थाखाय खोनबेसे एवनाय जायो माने ट्रेक्टर जों खोन्थानो हागोन नामा?
उम फारसआव हाय खेबसे। इनिफ्राय बिदि खननै एवनायखौ नुनो मोनो आङो।
खोनै आदसा खोननैयावनो जायो आरोना जोंथिं माने अ मोसौजों खनसे एवना लानाय जायो आरो दासिमबो माने बांसिनानो माने ट्रेक्टर दो एवो देसुन माने जोंहा आरोना न'आव माने मोसौदो खनसे एवग्रोना लाबाय मानो होनबाथाय हाया दै सोनानै होनबाबो गुरै जायाना बांद्राय माबा जास्लाबा आरो हाग्रा साग्रा र मोनाबाथाय बेखौ माने मोसौ दो एवग्रोनानै माने गुरै खालामग्रोनानै लानाय जायो आरो माने एफा गोथौआलासे माबा हायाना ट्रेक्टरनि माबाया
औ औ गोदो लाङोना ट्रेक्टरा औ औ दानियाथ' ट्रेक्टर जोंनो जेरै ट्रेक्टरजों एवनानै बिदि गोथौ जाबायना हाबनो गिनाय जाबाय आरो बिदि बिसोरबो एवनो गिनाय जाबाय गोदोलाङो नालाय नोंथाङा बिदि
ओमफ्राय मा मा माइ गायनाय जायो नोंथांमोन जा खोनथानो हागोन नामा?
जोंनि जा रन्जित ओमफ्राय बायसमथि माइ मायब्रा जोसा
ओमफ्राय बरा माइ गायगोन ना गाया।
बरा माइ माखौ होनो मोनथाय नोंथां
बरा माइया जाबाय माने माइ बादि गाया आरोना दाइरेक्ट फोखायोसो माने
जेरै आस्रा फोनाय होनो ना?
औ औ
जास्राब फोनाय बुंगोन जोंनिजाथ बांसिनानो दास रासो फोना दोनो
उम माने एखो गायला आरोना डाइरेक्ट फोखाबाय बेनो जा
औ
उम हा खो मोनहोनानै
औ।
माने ओ जायफोर जायगायावमाने दैनि उसुबिदा जायो सि बिबादि हाबायाव फोनायजायो आरो इ
औ औ। आरो माइ जाबाङाबाथाय बिदि फोना दोनो जोंफोरनि साइदआव।
उम ओमफ्राय मा मा आबाद मावबावो? नोंथां मोनजा माइनि बादै
माइनि बागैना?
उम मायनि अन गायो आरोना। माइनि अनगायै मा मा आबाद मावबावनाय जायो?
बेेसर
बेसर ओ। नङा दैज्लां बोथोरनि?
दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ बिदि जों जेरै खुमब्रा खुमब्राफोरखौ होनाय जायो औ पटल औ औ बानलुआथ बिदि थाबाय थाखायो। उम।
ओमफ्राय आरो?
बिदि आरो पानिलाव
ओ जिंखा
ओ जोगोनार जिंखा औ भल बेफोरखौ होनाय जायो। नोंथांमोनि जाला
जों जाबो बिदिनो माने आबाद होनना बुंबाथ' गासैयावबो माने फ्रायानो एखे जायो नालाय। दैज्लां बोथोरनि जा जा माने आबाद मावनाय जायो। गासैखौबो जोंनिजाबो बिदिनो-
औ औ। अलकबिफोरखौ मावो दा नोंथां?
हेल'।
औ।
ओमफ्राय आरो ओ। माइ गायनायाव माने बेसेबां मोनो आरोना माबा बिगासेयाव फसलखौ बेसेबांसो मोननो हायो? उम।
आं फैसाखौनो होनग्रोनोसै रांखौ। माने जेब्ला जों माइ गायनो थाङोना बेवहाय हाजिरा सिस्टेमै जोङो जेब्ला सानसेयाव बेवहाय गायबाथाय हिन्जावफोरनिआ माने थामजौ रां बेफोरबायदिल' मोनो आरो जोंनिजा ओंखाम बोथिसे जानानै बिदि। औ सानसेयावहाय ओमफ्राय बांसिनानो माने बिगा सिस्टेमसो गायो जोंनिजा बिदि अब्लानि जिसेजौ औ औ। बिदिनो
जोंथिंथ' माने बिदि थिका लाना गायना जाया माने एटानिफ्राय माबा अ एटानिफ्राय लायोनो साततानिफ्राय बार'थासिम गायो आरो।
औ उम। बिदिनो खो थियाखोनो जोंनिजा माबा ओ हिनजावफोरा फुयैना ना हौवासा
लोगो नांला फुनाय जायो माने जोंनिजा
औ औ औ जोंनिजा बिदि हिनजावसाफोरा फुवा माने हौवासाफोरासो फुयो आरो ओमफ्राय बिसोरनो रोगाना होबाय ओहो हिन्जावफोरा फुवा। बिदि रोगाना होयो आरो।
ओम।
उम उम सय आखायावनो जोंनि उम
ए थारसेयाव बेसेबां मोनो नोंसोरनिया?
जोंनि जाथ' बिदि आसि नबबै बेफोरबायदि जाबाय आरो थारसेयाव ओ ओ माने जोंनिया सय आखायावनो माने थारसे जायो
अ ओंखायनोथ' जोंनियाबो ओम जों जा इदि जायाखै माने सिगांथ' माने बिसथागाल' सोमोन माने नैजि रां लसोमोन आरोना ओमफ्राय दा बाराय बाराय दा द'जि जानादों आरो द'जि बाजि इदि
जि जाना दं होमबा
उम
उम
ओमफ्राय ओ
हौवासाफोरा बिदिनो हाजिरा बेसे मोनो नोंथांमोननि जा?
जों दा आलि दानबाना ब्रैजौ मोनो जायो।
औ ओंखामबो होयो दा?
ओंखाम इदि होवा
औ जोंनि जा होयो बिदि
माने ओंखामखौ न'आव जाना फैनांगौ आरो ब्रैजौ माने दासिमबो बिराद खम आरोना
औ औ जोंनि खा थि खालायावबो बिदिनो गामिफोराव माने बुरजा जायो आरो
ओ ओ
बिदिनो जोंनियावसो एसे खमसिन गुबुनफोरनिसाय बिदिनो बर' बर' आल' नङा अखमिया हारसा मानसिफोराबो बिदि गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि समाव बिसोरबो जों बेनिफ्रायनो लांफैयो नालाय हाजिराया बिस्रायो
ओमफ्राय आरो मा मा माइ गायनाय जायो नोंसिनि जा?
बिदिनो आंथ' माइब्राखौ बुंखांखाबाय माइब्राखौ‌ जों आरो जेब्ला मारा नानानै आरो जेरै बेखौथ' आरो मागोआव फिथा जानो थाखाय माइब्राखौ बाहायनाय जाखायो माइब्रा जोसा बेफोरखौहाय थावनि फि जा-जानो एन्थाब बायदि जानो बाहायनाय जायो। बिदिथ' ओरैनो जानाय जाया। जेब्ला फोथारफोराव आरो गायो। नोंथां लांङालाय?
माने नोंसा न'आव मा माइ गाइयोलोय?
जोंहा बिदिनो रनजित माइब्रा-माइब्रा जोसा बिदिखौ गायनाय जायो आरो
आस्सा जोसाबो गायो नामा?
औ।
जोंहा माबा गायो बाहादुर।
अ
हेलौ ओम आरो बिदिनो नोंथांलाङा जेब्ला माइआ मोनोना जेब्ला माइ ज जोङो हासार होयोना माइयाव गोबां बिबांनि इउरिया
टिखा होयोना ना माबा ओ हाजिरा होयो माइ हानायखौलाय?
माइखौथ' न'आवबो हायो बिदिनो थिखाबो होनाय जायो आरो नोंथां। औ नोंथां लाङालाय?
न'आवनो हायो नामा?
औ न'आवबो हायो बिदिनो आरो हाजिराबो होनाय जायो। नोंथाङा माइ हाफेरबायना मालाबाफोर?
हो?
माइ हाफेरबायना नोंथाङा?
माइखौथ' आं बिराद हायो माने
खायफा जायगाथिं आरो हौवासाफोराबो गायो नोंथाङा गायफेरगोन ना गायफेराखै माइखौहाय ओरैनो?
माइखौ आं खनसेल'सो गायनो मोनदों माने
औ
खनसे उन्दैयाव गायदोंमोन आरो ना।
औ
ओमफ्राय माइ जागायना गायना गाया नोंसोरनिया जागायनानै माने जागायनाय माने मिथिगोना आसा मा मा बेनिफिट जायो माने।
मोनथिया अ बेखौ खोनथानो आं।
औ औ।
उम।
बेखौहाय जोंनि जा माने औ जावायना दोनो। दोननानै ओमफ्राय जेब्ला दैया गोथौ जायोना दै हा गोथौफोरावहाय माने बेखौ गायनाय जायो आरो जेब्ला।
आ।
दे होमबा नोंथां बेखिनियावनो